हेलौ अह खोनादों ना
खोनादोंना नों थाङा हेलौ। औ औ खोनादों दे। खोनादों दे। आं आं खोनाफैदो दे। खोनादों अ खोनायाखै नामा नोंथाङा हेलौ
अ खोनायाखै नामाबा
हेलौ
हेलौ खोनायाखै ना
खोनायाखै खोबाय आङो
आं नोंनिखौ खोनादों
खोनाबाय नै दा खोनादों
औ खोनादों
दासि खोनाबाय आं नोंनिखौ
अ मा खालामदों नोंथाङा
आङो नै दा ओरैनो जिरायना दं
अ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखायनो दैज्लां बोथोरनि मैगं जेनेबा ओ थास' बिबार औवा मेवाइ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आं
औ औ जागोन दे औ जागोन दे सावरायनांगोन नोंथां
अ अ दा बिदिब्लाथ' औवा मेवाइखौ जोङो
औ औ मोनो दैज्लां बोथोरावसो मेसेंफोरावथ' मोननाय जाखाया ना
औ औ बेखायनो बे दैज्लां बोथोरावनो औवा मेवाइखौ जोङो गोबां रोखोमै जानाय जायो गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि औवायाव औवा मेवाइ मोननाय जायो जेरै जोङो बुरखावा होनना बुङो बेनिफ्राय पाहारनियाव वा जाथि औवा बेफोरनि औवा मेवाइखौ जोङो जानाय जायो बेनिफ्राय जोङो औवा मेवाइखो गोदो गोदायनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला ओ हाबा जायै आयजो फिसाय थैनो थैजायै आयजोफोरा दाननो मोना होननानै खोनादों आरो बेनि न'खरनि बैसोगोरा सुबुंफोरा एब्ला हौवा हौवा मानसिफोरा बे औवा मेवाइखौ दाननानै लाबोयो। रो मै मैगं जानो थाखाय बेनिफ्राय जोंङो बेनि ओमफ्राय जोंङो औवा मेवाइखो न'आव लाबोनानै बिगुरखो जिरनानै औवा मेवाइखौ जोंङो दैयाव सोमनानै लायो जाहाथ थे बिनि मैगंआ जाहाथे बार नांङा। गोखा जाया बिनि थाखायनो दैयाव दैयाव सोमना लानायनि उनाव जोंङो गावनि साइस बायदि जेनेबा हानानै लायो। मैगं जानो थाखाय। बेनिफ्राय जों बे औवा मेवाइखो बेदरजों नंङाब्ला अनला खारैजों बेबायदिनो संनानै जायो आरोना।
औ
अ बिनिफ्राय औवा मेवाइखौ जोंङो आसारबो खालामनानै दोनजायो। फिसा फिसा हानानै फयामफोराव सोनानै बिदिनो फ्राय बियो गोख गोखै जायोब्ला जोंङो बोसोरसे बोसोरनै बेबायदि दोननानै मैगं जायो अनला खारै नंङाबा ओ बेदरफोरजों एवनानै बिदि जायो आरोना औवा मेवाइखो। बिनिफ्राय जों बेनिफ्राय जों बेखौ सबायजोंबो जायो दालिजोंबो जायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जायो आरो। बिनिफ्राय नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो औवा मेवाइफोरखौ?
औ जोंनियाबो बिदिनो जोंनियाबो बिदिनो। नों जेरै बुंदों बेदिनो आरो माने। आसार खालामना दोननाय जायो आरो जोंनियाहाय।
औ-औ
आसा खालाम जायो ओमफ्राय दा मोनखायो जिहेथु माने जोंनिया माने अनलाजों जायो ओरैनो गावानिया माने खारैजों संनाय जायो आरो दालिफोर जायो सबायफोरावबो होलाना जायो आरो माखौहाय माने अनला दाव अनला थावसि जायो नालाय बिदिनो जानाय जायो बांसिन अनलाजोंनो बांसिनानो जानाय जायो दे औवा‌ मेवाइखौ माने
औ
अनलाजों
औ
अनलाजों जोंनो बांसिन जानाय जायो एबा बेलेगफोरजोंहाय बेलेग मैगंफोरजोंहाय माने एसे खम जानाय जायो आरो आरो इदिनो मेवाखौ आसार खा गोखै जाबा माने बेफोरखौहाय माने गाव गोजानो ओरैनो सयाबिनफोरजों मा ना गोरानफोरजों मोजां रोसि फुदुंनानै जायो आरो आरो बेदर अमा बेद दर बा बयलार बा लकेल बेफोरजों माने जायो आरो गोखैजों माने बेदर फ्रा माने राफोद राफोद जायो आरो अमा बेदर फ्रा माने मेजेम बांद्राय बांद्रायबा जा जानो हाया नालाय बे ओ गो औवा मेवा गोखैखौहाय होदेरबा माने एसे राफोदबो जायो नालाय माने जानो आंगाया आरो नङा होमबा नोंहा औ मोजांसिन मोनजायो ।
ओ ओ बिदिनो दाथ' आरो थास' बिबारनिबो बोथोर नंङा होनबा
औ औ थास बिबारनि बोथोर ।
बेखायनो दाथ' थास' बिबार ओं खारबाय बेफोरखौबो बेबाय बिदिनो खाना लाबोनानै बागानफोरनिफ्राय खाना लाबोयो नंङाब्ला न'फोरावबो बारि बागानाव थायो एसे एनै । सोरनिबा गायनाय बेफोरनिफ्राय दानाथ' बांद्राय मार्केटफोराव ओंखारनायखौनो नुखायो । बाजा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै बिदिबो स संङो बयलारजोंबो संङो लके खेल दाउदोंबो सोरबा अमा बेदरजोंबो । बेबायदिनो संना जायो आरो ना । अमा अमा बेदरजों बांद्राय गोथाव जायो होननानै जों मिथियो ।
औ बेदरफोरजों संबा माने एसे माननायफोराबो खम जायो माने ओरैनो गाव गोजा संबाथाय माने एसे मानो । नालाय आरो मोनामनायफोराबो बांसिन जायो । ओंखायनो माने बेदरफोरजों बा बिदिनो मायबा मोनसे होदलानानै मोजांसिन जायो आरो
बेनिखायनो बांद्राय बेदरजोंनो जायो आरोना मानसिफोरा बेनिफ्राय आरो
गोथावसिन जायो नालाय
औ औ बेनिफ्राय आरो सोरबा-सोरबा गोखैबो जायोना। गोखै होनानै गोखै मैथाफोर होनानै थाइगिर बेफोरबायदि होनानै जायो आरो बिनिफ फ्राय नोंसोरनि जायगा फोराव खाथि खाला गोबां दं नामा थास' बिबारनि बागानफोर।
थास' बिबारनि बागानफोर माने इदिथ' बारा गैया माने थिं जोंनि ओनसोल न'खरावनो गावबा गाव गायखायो नालाय । जानो आन्थाखौ मोनो आरो न'खरनि गावनि न'खरनि थाखाय जानो आन्था एफोरबायदि मोनो इदिथ' बाम इदि खालामनाय गैया जोंनि ओनसोलावहाय माने गावबा गाव न'आवनो थास' जानो थाखाय थास' बेदर जानो थाखाय गायनाय जायो नालाय बेखौनो माने बायनानै मा होनो न'आव खानानै जायो आरो जोंनियाहाय बिदिनो मैथा-मैथा गोख खै बा इदिनो गोखै खालामना दोननाय बा लिबु सेबनानै होयो माब्लाबा खोरदै ।